नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां औ खौ फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जों दा जा बर' बर'फोरनि जा बैसागु फोर्बो बेनि सायाव एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा आंजों लोगोसे एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां बिदिनो जा बैसागु बर'नि बैसागु फोर्बो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जा बर' बैसागु बैसागु फोर्बो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा? माबैसाहाय फालियो नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नोंथां फोरमाय
औ हागोन बैसागु बुङोब्लाथ जों गासिबो मोनथियो नङा होमबा नोंथां बर'फोरनि मोनसे गेदेर फोर्बो होननानै आरो बैसागु बोथोर बैसागु बोथोरखौ जोङो बर'फोरनि बोसोर गोदान होननानै बो मोनथियो जोङो बैसागुखौ
बैसागुखौ जोङो स्नि साननि थाखाय फालिनाय जायो जोङो बैसागुखौ मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो जों गिबियावनो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो जों मोसौ हैैनो थाखाय जोङो गोबां नांगौ मुवा बेसाद जायो बै बेसादफोरखौ जों सानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोनफैखानाय जायो जेरैहाय मुवा बेसादानो जाहैबाय फान्थाव हालदै दै दिग्लिलिथि थाराय थारा पानिलाव औ बैफोरखौ जोङो फिसा फिसा हानानै लानानै औवानि आरं जिरना जोङो बिखौ माला सुनाय जायो। बैफोर मालाखौ जोङो न'नि दर्जा मोखां मोखाङाव दिग्लिलिथि थाराजों थुनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय जोङो साराय बा थौनि हांगारखौ हल'ना लानानै जा थाव गुबैजोंहाय जों बेखौ गलायना लानानै औवा मोनथाम खाजाबना लानानै जोङो बिखौ मोसौनि बिखुङाव फुननानै होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ फुख्रि बा दैमाफोराव थुखैनो लाङो। बै समावहाय जोंहा मोनसे मेथाइबो रोजाबनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि उनावहाय जोंहा बैफोर फिसा फिसा हाना लानायफोरखौबो थुखैखांनायनि उनाव मोसौनो सारनानै होनाय जायो। बिनि उनावहाय जोङो मोसौ खौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थाराय गाजलि आरो दिग्लिलिटि थानायजों जों मोसौखौ दुब्लिफोर फोथारसिम होनानै लाङो आरो ना बिनि उनावहाय जोङो। मोसौखौ होना गारबोनानै दुब्लि फोथारसिम न'सिम फैफिनो बिनि उनावहाय जा मोनाबिलि सम जायो अब्लाना जों मोसौखौ न'सिम लाना फैनानै जोङो बिसोरनि थाखाय गपाल फुजा बावनायबो जायो आरो आरोना नोंथां औ बै समावहाय जोङो मोसौनि जा बा गोजाम दुरुं फागा गानहोनाय बेफोरखौ जोङो सोलाय होनानै बिसोरनि थाखाय जोङो गोदान बोसोरनि गोदान फागा गान होनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
मोसौ बैसागुआ बेबायदिनो जोबनानै थाङो आरो। आरो नैथि सानखालि जोंहा मानसि बैसागु जायो। बै बैसागुआव जोङो फुङावनो सिखारनानै न' बां लिरग्रोनायनि उनावहाय जोङो बाथौ खुलुमो। गिबियावनो बिनि उनावहाय जोङो औ जोंनिबा थैनानै थांनाय आबै आबौ बिसोरनि थाखाय जों गोथैसि बावनायबो जायो बिसोरनि बावनाय समाव जोङो द'खना गामसा बैफोरखौबो बाउओ आरो जायफोर सुबुं जुमाय लोङोब बा थांखु सेरेब लोङो बिसोरनि थाखाय बैफोर मुवाखौबो बावनाय जायो। आरोबाव सौराइ सबाइ बेखौबो बाउनाय जायो आरोना। बिनि न'जों फाथैखौबो फिसा फिसा हाफ्लेनानै बावनायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय जों उन्दैफोरा गेदेर फोरनिफ्राय सनमान लायो आरो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ अननानै बोर सास्रियो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बै सानखालि जोंनाहाय गोखा गोखै मैगं बो जानाय जायो। जायखौ जों गोदोनिफ्रायनो मोनथि बोबाय थानाय जे बैफोर मैगंखौ जायोब्ला जोंनि बेमार आजारा गोजान जायो होननानै जों फोथायो
औ नंगौ।
औ बिनि उनावहाय जों बेलासि से बा सानजौफु समावहाय गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला
गामियाव रंजानो ओंखार लाङो। गुबुन मोनसे गामियाव हाय जोङो औ बैफोर गामियाव जोङो मोसा मोसा जेब्लानि जोंना स्नि सान जायो अब्लाहाय जों गामियावनो रं जानायखौ नुनो मोनो जोङो गासिबो खाम, ज'था, सेरजा, सिफुं लानानै रंजा बाजायै मोसायो। औ, जोंना बैफोरो मोसानाया जोब नायनि उनावहाय जोंहा मोनसे लावखार ओंखाम जानायबो दङ नोंथां। जोङो बैफोर औ।
बैफोर सानखालि जोंहा मोसानाय, रंजानाय, मुसुरनाय, खेला गेलेनाय बायदि बेबायदि हाबाफारिबो लानाय जायो आरो ना नोंथां। औ नोंथांमोननि मिथिं बैसागुखौ बोरैहाय फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बिदिनो जा नोंथाङा बुंलांखाबाय बेस बैसागु होनब्ला थ' जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमै फालियो। जोङो बैसागुखौ फ्राय ओ गासिबो ओनसोलावनो नुफ्रामनो मोनो आरो नोंथां। बेयो बर'फोरनि देरसिन फोरबो। औ नंगौ बेखौ जोङो जा एप्रिल दाननि जिबा खालाराव फालिनाय जायो आरो बेखौ। ओ बिदिनो औ नोंगौ। जोङो बैसागुखौथ' जोङो सात दिनै फालियो सातदिन हिसाबै ओ नाथाय जों बेखौ
जायो आरो मोसौ बैसागुखौ औ मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनोबा जों गिबियावनो जा फुङाव हाय सिखारनानै एसे साखोन सिखोन जानानै ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां मुवा बेसाद बिदिनो मैगं-थाइगं गं आगजु नांगौ जायो आरो बिदिनो जों बेफोरखौ औ सानसे सिगां जोङो बुथुमना लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ बिदिनो ला बेदि खालि बेखौ मेगंफोरखौ मेगङा जा बिदि बिलाइ जा ला ओ बेयाव जादों जे लाव ओ हालदै फान्थाव दिग्लिलिथिपा बिदि-बिदिनो थाराय नांगौ जायो आरो बेखौ जोङो फिसा फिसा हाना लानानै जा औवाजों जिरनाय खाथि फिसा, बे खाथि फिसाजों जों बेखौ माला सुनाय जायो आरो। आरो माला सुखांनानै जों बेखौ मोसौनोबो गानहोयो आरो मोसौनि जा मोसौ गुलि थाग्रा न' बेयावबो जों बेखौ खाना दोनो आरो न'नि ओ उखुम मुन्दा एबा बाथौआवबो बिदिनो खाखांना दोनो आरो जों बेखौ। आरो बिनि उनाव जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय दैमा एबा फुख्रि फारसे लाना थाङो आरो बेयाव जोङो मोसौनो ओ खोथा फोननाय जायो आरो खोथा जेरै खान्था एबा सारायनिफ्राय हल' ना मोननाय बे हांगारखौ जोङो थाव गुबैजों लागायनानै मोसौनो फोनो आरो, बिदिनो मोसौखौ औ सुखैनो लांबाय लांनायनि उनाव जों मोसौ खौ गोदोनि खुगा मेथाइ दोङ नालाय बे खुगा मेथाइखौ जोङो खनै खनै जा मैगं फिसा फिसा हादोंमोन बेखौ सारनानै आरो जा दिग्लिथिपाट एबा थाराय बेखौ बुज्राब बुज्राब बिदिनो जोंङो गोदोनि जा मेगा ओ मेथाइ दं बेखौ खननानै थुखैयो आरो मोसौखौ। बेनि उनाव मोसौखौ बे दैसा बै दिन सानखालि मोसौखौ मोजांङै हेंगारा होनाय जायो आरो बेलेग दिनाथ' जोंङो मोसौखौ फोथाराव गांसो जानो थाखाय ओ दोनदाल होनाय जायो नाथाय बै दिनखालि मोसौनि सान नालाय जों मोसौखौ उदांङै हेंगारना होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो औ जेब्ला मोन औ बिनि उनाव जा मोनाब्ला मोसौ जा मोसौ खानो सम जायो अब्ला मोसौखौ लाबोयो आरो लाबोनानै बिदिनो मोसौनि जा दिरुं एबा फागा फागा होननाबो मिथियो जों बे खौ बेखौ जोंङो मोसौनो गोदान बावो आरो जाहाथे बेयो बे जेबो बेमार आजार जा जाया बेनि थाखाय बिनि उनाव मोसौनि नामाव जोंङो ओ थोगि होयो ए बा खाला लागायो आरो बिदिनो बिदिनो मोसौनि साना बि दिन खालि बिदिनो जोबना थांङो आरो नोंथां आरो बिनि उनाव फायो मान सि बैसागु मानसि बैसागुआव जोंङो गिबिहाय जे फुंङाव सिखारनानै जोङो बिदिनो मैगं थाइगं खाथुमनाय जायो आरो जे गोखा गोखै एक्स' एक था बिद जानाय जायो आरो बेयाव बेखौ खोनानो मोनदों जे जोंङो बेखौ जानो हायोबा गा देहानि बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'ना मोनो होननानै। बेयाव जेरै ओ औ खुंखा बिलाइ दिंखिया हेेलांसि खुन्था फिथाइ ओ बिदिनो थालिर फस्ला बिदि लागायनानै बिदिनो संनानै जायो आरो सोरहाबा बेदरजों जायो सोरहाबा ओरैनो बो गोजा जायो आरो ओ गावबा गावनि गोसोसो आरो जाय जेरै जायो। बिदिनो बेखौ जानो औ बिनि उनाव जोंङो मानसि ओ मोसानो थाखाय थाखाय जोंङो थियारि जायो आरो जेरै जोंङो फुंङावहाय सिखारनानै ओ साखोन सिखोन जानानै बिदिनो न'नि ओ थानसालियाव एबा न'नि मन्दिराव जोंङो खाला लगायो एबा थोगि होयो आरो। बेनि उनाव जोंङो ओ गोदोरफोरनाव बोर लायो बोदोर गोदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो। ओ बिनि उनाव जोंङो गामिनि मन्दिर एबा गामिनि गखाय न' आरो ओ बेयाव थांनानै जोंङो बेयावबो जोंङो आफा इसोरनाव आलारि बाथि लागायहैनाय खौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो लागायनानै जोंङो आफा इसोरनाव बोर बियो जे जोंनि बे बोसोरा मोजां मोजां यैनो बारग'लांथों होननानै आरो बिनि उनावहाय जोंङो गोदोरफोरनावहाय बोर लायो आरो गोदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो आरो। ओ बिदिनो ओ बिनि उनावहाय मोसानो थाखाय जों थियारि जायो आरो जेरै बर' आइजोफोरा ओ जा गाननाय जि जोम बेखौथ' नोंथांङा मिथिखागौ जानो हागो। जेरै औ जेरै ओ बिदि बांसिनाथ' गोमो बिदन दख'ना गाननाय जायो लांगा बिदिनो बेखौ गानो आरो लोगो से आर'नाइ गोजा फास्रा आरो ब्लाउस गोजा बिदि गानो आरो। आरो बिनि उनावहाय हौवासाफोरना जा गामसा गोथां आरो आर'नाइ फा स्रा बिदिनो गिन्दि गस्ला नाथाय दाथ' आथिखालाव बे जुगाव ओ आर'नाइनि गस्लाबो ओंखारबाय आरो आर'नाइनि जा आगर बे आगरखौबो होनानै जा गामसा बिदिबो ओंखारबाय आरो। बेफोरखौबो गानो औ बिनि उनाव जोङो लो ओ बेजों मोसाफानो लोगोसे जोङो बायदिसिना दामग्रा आगजु लायो आरो। बर'नि आगजु ओ जेरै- खाम जथा सि फुं, सेरजा, गंगोना आरो औवाजों बानायना मोननाय जा थरखा बे औवानि थरखाखौबो लानानै जोङो बिदिनो रंजा बाजा मोसायो आरो। बेखिनियानो ओ बिदिबा नों थां जोंनि समाबो जानोसै नोंथां ओ नोंथांजों सावरायना आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय आं आं बायदिसिना मोनथिना मोनबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय होनबा नों थां गोजोनथों गोजोनथों औ दे।